अ नोंथाङा दायो मा मावगासिनो नोंथां
अ नोंथाङा आं नुख्रा थांख्रा मैया फोजोबजोबनानै एकदमबारे जेराय खुबगासिनो दं आरोोना मैयानिफ्रायनो औ
अा होनबाथ' मोजाङानो जाबाय नोंथां
औ नोंथां मोजालाय जाबायमोन आरो ना नोंथांाव
अ ओमफ्राय बेदरफ्रालाय मा मा जाहोखो जांख्रिायावलाय
हाब बियाथ' लाजायालै नोंथां हुदराव थाबाय मोनसे मेवाइजों होबाय बेखौ आमफायो बिबु बिला बिखा बिथै लाबोदोंमोन बेखौ होबाय एकस्रा एवनाया मोनसे ओमफाय बयलार माबामोना सेरबामोन नोंथां बेखौ थालिर फ'स्लाजों एवनाय जाबाय आरोना नोंथाङा आरो माबाजों बेयावनो दुब्लि बारिनि एसे दैब' जायगा दंमोन बेयाव साम' मोनदोंमोन नोंथां बेखौ होलायबाय सबायजों आरोना नोंथां जानायाथ मोजां जाबाय आरोना नों
ए गोथावआनो माथो नोंथां गोथावगोथाव जाथारदों माथो
औ नोंथां जि जांख्रानि नामाव होखायो आरोना नोंथां जोंनिखिजाय मा बुंनो आरो जाखावनायावसो दङ आरोना नोंथां
अ ओमफ्राय लोंग्राफोर लोङासै नामा नोंथा
लोंग्रायाथ' नोंथां बोरायफ्रा एसे जागायबाय आरोना बिसोरबो होथार दोंखोमादांलै रेब-रेबेल नामा लोंनाय नुदां नोंथां
ब लाजाया माथो ओमफ्राय गोजाफोर गैयामोन नामा
गोजायाथ' नोंथां बिसोरो बै दुइस' कम्पानि दंना मोनसे राम ना मा होनो
अ राम सोलोंबावलायदों मकेमब' गैया ओमफ्राय
म'खामब'आ नोंथां आंनि फिफायासो लोंनाय जायो बेखौ बिसोरो आ गाव आदा बथल लाबोना लोंफैनाय जाबाय आरोना नों थां बियो
अ होथारदो होनबाथ'
औ नोंथां होथारदों आरोना गोगोमनो ओमफाय न'आव फिनाय एसे दङ बेखौ होबाय बिसोरो
अ आंखौ लिंहरलायबावा आरो माने जांख्रायावहाय
अ नोंथां मा आबावनो लिंहरनोयासै आरो नेक्स टाइम नोंखौ लिंहरगोन आं नोंथां ओरैबायदि फालिगोन एबार नेक्सट टाइमनियाव नोंथां ना नङाबा नोंथांखौ आं खासि जांख्रायाव लिंहरगोन नोंथां खासि जांख्रायाव
अ जायो नोंथां आं माबासो लोङोलै नोंथां रायन'खौसो लोङो आं
रायनावखौ नोंथां अ जायो नोंथां नोंथांनि बयस होगोन आं नोंथां खुनु कमप्रमाइस गैया नोंथां लोंनाय जानायाव
दे नोंथां औ रायन'जों मेवाइ गोख मेवाइ गोखैजों ना फिसा एवनाय बरिया
अ नोंथां नोंथां उम सोलोंनायगोन नोंथां आंबो लोंनायखायाखै रायन'खौ
अ बरिया जायो खापसे लोंबानो मेग्रेम लायोबावसो
अ नोंथां जागोन दे नोंथाङा होमबा खासियांग्रायाव फैनायनो रेडि जाखादो होनोमबा नोंथां मिथिबाय
औ जागोन नोंथां ओमफ्राय खासि जांख्रायालाय माला नोंथां
गासि जांख्राथ' नोंथां जाहाथ' गायनायाथ' एदभान्स जोबदोंआनो होनजाबाय होनबा थ थाबैनो जाहैगोन नोंथां बारा गोबाव गैला औ नोंथां औ
औ लोंनायाव बिराद मोजां मोनोलां नोंथां लोंनो
औ नोंथां जागोन दे मोजां फालिगोन
औ आना बेनोसै जिवानो सोरांबानो मोखां सुखायो आङो
अ नोंथां आंना बिदिनोसैलै नोंथां उन्दुनायनि सिगां ओंखामजों काप थामसोआ लोंनाय आरो बिदिनो
अ डाक्टारफ्रा बादा होबाय थायो बांद्राय लोंनांला नों बारा गोबाव जोरनाय नोंला होननानै मानि हा हाया माथो जिउआनो बेसो मोनलोङाबा आखाइया नोगोद मावो ओंखायनो लोङोलां लोंखुमायो
अह नोंथां आहाबोस' अबस्थायानो बिदिसो नों मालाबा मोनायावथ' खाबथामसोआ नांखाथारगौ आरो खाबथामनि इरै बाराबाथ आं एसे नांलुननायखाय एसेबो सानफ्रामबो नांनानै उनदुनायानो जायो आरोना नोंथां बिदि मा नाङाबा जेबोखौनो जाया होननाय जायो आरो ना नोंथां
औ बुजथआ खस औ खस्थ' मावोना जोङो ओंखायनो माने लोंनांगौ जायो आरो नोंथां
औ नोंथां जोंनियाथ' बिदिनो जायैबाय जोंना मावख्रुबनायावबो मावख्रुबखागोन लोंनायावबो लोंख्रुबखागोन जानायावबो जाख्रुबगोन बेनोसै आरोना नोंथां मा होनो नोंथां औ
ओमफ्राय नोंथांना गथ'आ साबैसोममोनलाय गथ'फ्रा
ए नोंथां गथ'आथ' मुथा मुथि साबायानो जाहैबाय नोंथां
अ बिसिबां बिसिबां क्लासाव फरायगोन नोंथां गथ'फोरा
अ नोंथां बयनिख्रुइ देरसिन हिनजावसायाथ' माबायाव फरायबाय दा नोंथां माबाखौनो खालामबाया एम ए कमप्लिट खालामनानै दा बे गामिनि फरायसालिआवनो मास्टार इदिनो प्राइभेटनि मास्टार फोरोंगासिनो दं आरो ना नोंथां आमफाय हो‌ बिनि उन्दैसिना माबा लानाय जादों आइ टि आइ कर्स फोजोबनानै बियो इटालिआवसो कारेन्ट डिपार्टमेन्टाव मावो आरो ना नोंथां आमफाय सासे औ नोंथां सासेयाथ' दा डिग्रि खालामगासिनो दङ आरोना नोंथां ओमफफ्राय सासेया नै दासो माबा नाइनाव फरायगासिनो दं ओमफ्राय सा खोथाययाथ' नोंथां बिदिनो फिसा फिला दा जाया होनदोंना नार्सारि खियो आरो बिदि आरो नोंथां
अ ओमफ्राय बिजामादैफोर मोनथ'वाखै आरो ना होनबा सासेबो
बिजामादैयाथ' गैथ'वाममोन नोंथां
अ आंलाय बिजामादैफोर मोननानै फिसौफोर मोनलायलायबायसो खोमा सानदोंमोन
ए नोंथां जाहां जाहां होनदों माथो फिसाजोआलाय एसे खबर हरदोंमोन आं बोसोरनैसो नेबावनो थिनदों आरो गावखौ
अ औ औ औ
आमफाय नोंथां नोंनालाय गायनाय फुनायफ्रा जोबजोबबाय जांक्राफ्रा बोरै जाखो
गायनाय फुनायाथ' मा होननो नोंथां माथो अखायानो गैया जोंनिथिंजाय सान्दुं गोस जा माइसुं बेरफ्राव जोबबाय थानो हायै बादि जागासिनो माथो ओरैबादि जारलायानो लाजाया नोंथां माथो होनबावनो आरोना दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरनि सान्दुंआ एखदमबारे मथायावसो नांखायो दाइरेक्ट
अ आमफाय ह'नदा स'नदानि जेबो जुगाजोग गैया नामा नोंथां
हनदा सनदायाथ' दंमोनलै नोंथां थावखौनो बायनो हाया माथो दामानो लाजाया
अ औ थावखौ नोंथां आंबो खोनादों थावा माथो अख्रां मोनहैलायबाय माथो दामानो
औ एकदम लाजाया आमफ्राय नोंसिनालाय नोंथां गायनाय याथ' हाखांबायब्ला होमबाथ' दाथ' मा मावनो सानदोंमो नोंलाय
दा नोंथां आं हाबोरै एसे एनै दोनदों नोंथां बेआवनो आङो बानलुजों आमफाय कबिखौ मावनो सानदों आरो ना नोंथां
अ आमफ्राय बोरै दामफोरा नोंथां नोंसिनिथि बानलुफोरनि दामफोरा माबोरै सोलियो
बानलुआथ' नोंथां नों जों दा नै इदिनो दैज्लां बहर जोबहांनिफ्राय जों गायोब्ला माने फुलिफोरखौ फेदेरनानैनो फुलिखौ जों एसे थाब फदेरनो हायोब्ला नोंथां जोंहा बिफांआव देरनो बारा टाइम नाङा नालाय नोंथां
अ अ अ
औ जोंहा बिदिनो जाहैगोन जोंहा बानलुआ खोब बिदिनो एसे थाबैनो ओंखारहैगोन जोंहा सेप्तेम्बर सोआव मोनहैबा जों बिराद दामखौ मोनगोन आरो नोंथां जों गुजौ जौसे रोजा बिदि दामखौ जों मोनहैनो हायो आरो ना नोंथां नोंथां बार'स' गाहामखौ जों मोनहैयो आरो ना नोंथां
अ बिदिसो आरो ना होमबा आमफ्राय बो बेसेबां बेसेबां बेसेबांथो खामायखो नोंथां बानलुजों ओरैनो बोसोरसेआव
नै नोंथां एबारनि नै एबार थांनाय बोसोरनिआव आङो खोब खामायदों आङो नै लाखनि बाराखौ मोनदों आरोना नोंथां
अ माथो नोंथां गोगोम मोनो आमफ्राय खरसाबालाय खरसाफ्रालाय बेसेबां थाङो बानलु मावनायफ्रावलाय ओरैनो बिदिनो ट्रेक्टर खरसा बिदिनो मुलि बायदिसिना प्लास्टिक होनानै बानलुखौथ' प्लास्टिक होनासो गायो खोमाना नोंथां
औ नोंथां जोंहाथ' मासिनखौ बानायनो थाखाय खोबथारनांगौआथ' गोनांथारानो होनजायो आरोना नोंथां बे हाग्रा हाग्रा बंग्राफोरनि थाखाय जोंहा माने एसे रैखा गोनां जायो आरोना नोंथां माने एम्फौफोराबो जोंहा बारा थानो हाया मानि एम्फौ हाग्रा थाबानो एम्फौआ जोंहा थायो आरो ना नोंथां
औ औ
बै हाग्रा गैयाबानो जोंहा एम्फौफ्रा बारा थानो हाया आरो ना नोंथां
औ औ जोंनिथिंथ' मावफेरनायानो जाया नोंथाङा बांद्राय मिथिलायलाङा बिदि बानलु खेथिफोरनि बागै ओरैनो जों थिं गै बिदिनो सरासनस्रा लाइ लाफाफोरखौलाय मावनाय जायो आरो ओमफाय बानलु फिसाफोरखौलाय मावनाय जायो आरो होमबाबो बिदि बानलु गिदिरनि सोमोन्दै माने बांद्राय मिथिया आरो आंबो फैगोन बोसोर बोसोरफ्राव गायनायनोसै नामा नोंथां नोंथांआ एसे फोरोंनो हागोन नामा ओरैनो हासारफोर होनांगौ ना होनांआ जाखो नोंथां
अ नोंथां होनबा आं नोंनो फुरा प्रसेसखौनो खोन्थालांनो एसे ना मा होनो नोंथां
औ औ औ
औ दे बिदिबा नोंथाङा आं खोन्थानि जोंहा गिबियावनो जाहैबाय नोंथाङा दानिफ्राय जों फुलिखौनो जावैयोबा ना नोंथां जोंहा फुलिया देरगोन खमैबो देर माससोनि उमाव एसे गोजौ एक फुटसो जानाय जायोबा जोंहा खोब गोजोन मोजां आरो बा नोंथां जोंहा फुलि देरबाथ' जोंहा बे फुरि जोंहा देरफुनाय समाव जोंहा माखासे जोंहा दुब्लियाव जेनेबा नों जा खौ दोन्दों बानलु गायनो थाखाय बे हाखौ जोंहा फोमोनदो फोमोननानै जोंहा दानि जुगावथ' माखासे जोंहा मोनसे टाइपनि ओंखारखाबाय आलि खोग्रा नोंथां बानलुनि थाखाय जोंहा एक फुटि गुवार एक फु फुथसे गुवारसे आलि खोनाय जानांगौ ओमफायो गेपस दोननांगोन आरोना नोंथां देर फुटसो गाहाम बेखौ जोङो बिदि आरोना नोंथां ओमफ्राय
औ
जोंहा औ खोब
औ
नोंथां बानायनो हायोबा जोंहा मोजाङानो माल सिंङा जेसिबां गोलाव जायो एसेबांनो मोजां जागोन खेनसेयावनो मालसिं मोनसेनि रलखौ जोङो लाइन मोनसेयाव गोलावैनो खनसेनो फोजोबजोबनो हायोबा जों थिन बिगा गाहाम हायाव फ्राव जों फोजोबजोबनो हायो आरोना नोंथां मालसिं गांसेखौ जेनेबा बेखौ फोजोबजोबदो नोंथाङा औ अब्ला नोंथां इयाव जोङो हाखरखौ माने बै मालसिखौ जोङो फलंदो आरोना नोंथां नोंथाङा खोब फल'नो हागोन बेखौहाय जों गोदो गोदाय एसे एनै फरायनो मोनदों मोने जाम थ्रिबुसाव जोंनि जिखिनि सान थायोना नोंथां बे साननि मोनसे राउनडखौ लानानै जों फोनायनाय मिसथि बथलफोरजों समान गुवार ना नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां
फलंनानै जों बिदि जों फलंनानै जोङो गासिखौबो फलंजोबदो नोंथां ओ खोब फलं नोंथाङा से फुटसो गोजान गोजानाव लानानै फलं आरोना नोंथां औ औ आमफाय जोंहा बेयावनो हासारफोरखौ एसे गारदो नोंथां गोबोर हासार जोंहा नेचारेलि जोहाथ' मोसौफोर फिखायो एसे एनैखौ बयबो हासाराथ' थाखाजोबखायो औ जोंहा सारदो नोंथां एसे एनै हाखराव सारदो आमफ्राय बिनिफ्राय जोंहा एसे एनै लगायनानै बेखौनो एसे हाखर माबानानै जोंहा फुलिखौ गायनानै होदो आरो ना नोंथां फुलिखौ गायनानै होदो नोंथाङा ओमफ्राय बिनि उनाव खोब नांगोन जोंहा अखा हयोबाथ' नोंथां दै सारलायनायनो गोनांथि गैया अखा अखा गैयि स समाव आरो ना जोंहा नोंथां जोंहा फुङाव खनसे आरो मोनाबिलियाव खनसे जोंहा सप्तासेखौ खन्टिनिउ दै लुनाया गाहाम आरोना नोंथां जेनेबा जेन फुलिया मोजाङै रोदा सुनो हायो बेखौहाय जोङो थाल लानानै जोङो दैफोरखौ होनांगोन आरो ओ नोंथां मानो होनोबा जोंहा दै होयोबा जोंहा हाया एसे रुइदोबैनो थायो ओमफफ्राय गिसि गिला एसे मोजाङै जायो ओमफ्राय रोदाया सुनो गोरलै जायो आरो ना नोंथां खोब जोंहा रोदा सुयोबा नोंथां जोंहा खोब मोजांनि बाथ्रा
समा जाब्ला बिदिबा दोनथ'लनोसै नामा नोंथां
अ नोंथां औ हागोन नोंथां औ दोनथ' नोंथां औ